औ औ नै दासो खोनादों।
औ नोंथाङा दा फ्रि ना।
औ आं फ्रियानो नोंथां।
अह।
नोंथाङालाय फ्रि नंगौ ना नङा जाखो।
औ आंबो फ्रि नोंथां।
अ जागोन दे।
ओ नोंथाङा फ्रिबा नोंथांजों ओ फंनैसो सावरायनो हागोन ना नोंथां।
औ जागोन।
अ होमबा जों दिनैनि ओ सावरायनांगौ आयदा फारसे थांसै ओ जोङो मबाल फननि सोमोन्दै रायलायनिसै नामा। नोंथां।
औ जायो-जायो।
ओ अब्ला आं गिबियाव नोंथांखौ ओ फं ओ मोननैसो सोंथि सोंगोरनि नोंथां। ओह ओ मबाइल फन ओ आथिखालाव जि बय बयहाबो बाहायबाय थायो नङा होमबा आथिखालाव बयनिबो आखायाव होबनानै गिदिरसिम बै बैसोगोरा मानसि बयबो जेनेबा इउस खालामो बा बाहायो। नाथाय माखासे बाहायनायनि सायावबो गोबां सोनारो सोरबाथ' मोजांबो नुयो गारजिबो नुयो। नोम मबायला बेजों सोरबा मोजांखौ मोजांबो जादों गारजिबो जादों। दा माखासे बाहायनो मो गोरोंफोरा माने मोजांनि थाखाय बाहायदों नाथाय माखासे बाहायनो रोङिफ्रा गारजिबो बाहाय बाहायजादों आरो गारजि-गारजि फारसेबो। नङा होमबा नोंथां।
औ-औ नंगौ।
हो।
खुनु बुंनो थाङो जे हा हेलौ हेलौ। हेलौ औ गेजेराव थाबथादोंमोन नोंथां।
औ दा खाबाय
गेजेरनिखौ खोनायाखै दा खोनाबाय औ औ खोनाबाय।
औ।
ओ मा बुंङामोन नोंथाङा।
आं बुंनो नोंगौ नोंथां ओय जे जोङो मबाइल फनखौबो बाहायो माखासेया ओइ गारजिनि थाखायबो बाहायो नङा मा नोंथां। जों मबाइलनि गेजेरजों गोबां मबाइलनि गेजेरजों जों गोबां खामानि मावनो हायो आथिखालनि मुगायाव ओय जोङो नेट आ गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन जायगायाव जोंङो सोरखौबा खौरां लाहरनो हायो बा जों आथिखालाव भिदिअ भिदिअ फनबो रायज्लायनो हायो नंङा होमबा नोंथां मोजां गाज्रि माखासे दकमेन्सखोबो जों दकमेस फ'ट' बायदिसिनाबो जोङो मबायलनि गेजेरजों हरनो हायो आजि आथिखालावथ' रां रुफाखौबो माने इजियैनो गावनि मबाइलजोंनो जोंङो ट्रेनजेकसनबो खालामना लानो हायो नंङा होमबा जेरै गुगोल पे जिपे बायदिसिना।
ओम नोंगौ नोंथां।
मबाइला जोंनि आखयाव जे फैनानै गोबां माखासे मोजां खामानिबो मावदों माखासे जबो दा नोंथांङा बिनि सायाव माबायदि जानो लुगैयो नोंथां
दाथ जुगा मदान जालांबाय नालाय नोंथां स मबाइल फनखौ जों दा गारनो हाग हाला आरो खालि खोथाया जाहैबाय जोंङो नाय हैयै मोजांङै बुस्थुखौ बाहायनांगोन जेला फैखाबाय बुस्थुआ बेखौ जों फुराना टाइमनि बायदि मबाइल फन गैयि बायदि दा जों थानो हाखाला स स्पेसेलि गथफोरनि थाखाय आरो कि गथफोरा बिमा बिमा बिफाफोरनि गायदेन्सयैनो मबाइल फनखौ मोजांङै बाहायलांङोबा गथफोरा मोजां बुस्थुबो सोलोंनो हायो आरो बे ब्रेना बिराट मानि दा जेरैबायदि जों गोसो बेेरैबायदि सोलायनो हायो बिसोरनि ब्रेन्डखौस' गथफोरनि ब्रेनाव जुदि निगेटिभ बुस्थु फैयोबा मबाइल फननि थ्रुयै बिसोर गाज्रि गाज्रि बुस्थु सोलोङो आरो बिनि बागै जों मा होनो नेटवर्क फोराव बिरत नुयो माबायदि माबायदि आखल सोलोंदों सोरबा सोरबा गथफोरा बाट
औ
मोजां बुस्थुबो सोलोंनो हायो बिराद मानसिफोरा मोजां मोजां खामानिबो मावलांगासिनो दंङ बेखौ जोंङो माबा मोनसे गिदिर सोरबा मानसिया इन्टारनेसनेल लेभेलाव जोंनि इण्डियाखौ देखायदों प्र्रेजेन्ट खालामदोंबाबो बेफोरखौ मिथिनानै बिसोर इन्सपायार जानो हायो जे जोंबो बेबायदि मावगोन देनांहाय ओंखायनो मबाइल फना गाज्रि नंङा मोजांनि थाखायबो बाहायजायो बे गावबा गाव सिनि सायावसो दिपेन्ड खालामो जे बि बिसोर मा रोखोमनि बाहायो आरो मबाइल फनखौ एसे टाइमलि बाहायनो रोंबा बेफोर गासिबो गिदिरफोरनि आखायावसो गासिबो गिदिरफोरा मा रोखोमनि बाहायना होयो गथफोरखौ आरो गावसोरबो माबायदि रोखोमनि बाहायो बिनि सायाव आरो गासिबो ओंखायनो दाया मबाइल फननि नंङा दाया जोंनिसो जे जों मोजांङै बाहायाखै दासिमबो
नोंगौ थारैनो ओ माखासे सुबुं बा माखासे गथफोरखौबो बा गिदिरफोरखौबो जों नुयो गोबां मबाइलजोंनो आथिखालाव ओ नांथाबना थाबाय थानाय खावसे समखौनो मबाइलजोंनो हगार हरनाय बायदिबो जों नुहरो नंङा होमबा नोंथां ना बैफोरो गाव गावनि औ गाव गावनि सायाव बांसिन सोनारो नंङा होमबा गाव बाहायनायखौ खम खालामबानो खम जाहैबाय नंङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ
थिगानो आथिखालाव मानो होनब्ला गासैनिबो आखयाव जेब्ला मदान जुग होनना फैबाय जेब्ला बयनिबो आखायावनो गथनिफ्राय लानानै बोराय बुरैसिम जों बयनिबो आखायाव जोंहा गंफा गंफा एनड्रयद मबाइल स्मार्ट मबाइल थायो नंङा होमबा बयनिबो आखायाव
औ नंगौ नोंथां
औ
दा बेनोसै जोंनि इयुथफोरानो सबसे गिदिर सिखार मबाइलनि जों इउथफोरा जाहैबाय देशनि मोनसे हाथियार आरो देनांनि थाखाय दा जोंनि इयुथफोरा जुदि मबाइलखौ मोजां रोखोमनि बाहायनो हायो गावसोर जौगासारलांनो हायो बेफोरखौ मोजां रोखोमनि बुस्थुनि थाखाय बाहायोबा सोरबा कम्पिटिटिभ इक्जामनि थाखाय जुदि प्रिपेरेसन खालामगासिनो दङ बिसोर मबाइलनि थ्रुयै फरायलांनो हायो मबाइलाव मानसिफोर जे फोरोंगिरिफोर थायो बेफोर बेफोरनि भिडिअखौ नायनानै फरायलांनो हायो जुदि बिसिोरनाव ओ जुदि बिजाबनि एक्सेस गैया आरो अब्ला मबाइल फनानो हेल्प होयो ओ जानो हागौ गामि गोथौफोराव बेफोर सुबिदाया गैया मबाइल फनखौ एखमबा एखमबा नेटवर्कनि बे इसु जायो ना नोंथां खिन्थु बेराद जायगायाव दाथ' इसुफोरा जोबबायानो होनजायो। ओंखायनो बेफोरबायदि जायगायाव जुदि मानसिफोरा मोजाङै बाहायोबा इउथफोराव